औ नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामगासिनो नोंथांआलाय दालाय?
अ नै जिरायनानै साह लोंगासिनो आं नोंथां औ। मेथाइ दङ नोंथां दावदैजों बानायनाय केक।
ब लाजाया माथो थगाय खोना माखो नोंथां माथो साह गोजासो लोंनाय बायदि खोनादां?
ओ र' दा दसे थानानै खुगा मावनायबो खोनागोन नोंथां।
अ ओमफ्राय मा गायनाय फुनायफ्रालाय बोरै सोलिगासिनो नोंथां?
अ गायनाय फुनायफ्राथ' जेने थेने खस्थ' मस्थ'यैबाबो जोबजोबबायानो एसे ल'सैसो। दंबावो खोथिया थिलि खोथिया थिलिफोर दंबावो। औ नोंथांमोननियालाय?
जोबबाय नोंथां मा लांखायावनो जोबखांबाय जोंना। दायो नै आजादि मोसौ सारोन बायदि बेरायगासिनोसो।
ओ खामानि दामानि गैथ'आ होमबा?
खामानि दामानिथ' आं बांद्राय मावखाया ओरैनो दिन खाथायलाबायनासो थाखायो आङो। औ बायो माथो नोंथां खामानि मावनो गोसोम जायोलै सान्दुंआव खामानि मावबा। ओरैनो दैज्लांनि सान्दुंआ बिराद खामखायो मोखांफ्राव उम। जोंहा बिदि खामानि दामानि मावनो मावैखायनो एकदमबारे सिख्लाफ्राबो एभेलेबेल जायो गोसोम नोङा नालाय।
आंहा गोसोमसो।
ओंखायनो नोंथाङा आंनावसो साफा सानै बिहरलाबायो बिदिखायनो। मावनांला एबारनिफ्राय खामानि मावनायखौ गारदो।
गारनांसिगोन बारा जानाय नंला सेंग्रा बैसोआवनो बांद्राय मावबा
उम दा मावखाजोबनानै देनां माखौ मावनो नोंथां।
औ देहाखौ जोथोन लाखिनांगौलै जानाय लोंनायासो सो मेन जानाय लोंनायजोंसो देहाखौ मोजां लाखिनो हायो हायोबा सामफ्रामबो सोरांबानो बेदर जाबाय थानांगौ उम ओमफ्राय दायो नों थाङा मा मावगासिनो? अ। नोंथाङा फ्रि नामा दायो बिदिला?
फ्रियानो नोंथां।
अ फ्रिबा नोंथाङा इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
बिदिब्ला दे बुंलाय।
औ दा नोंथां सोंनाय बायदि जेन'बा जोंहा इन्टारनेटनि बागै ओम दा जि जेन'बा आं दासिमाव सिगांनिफाय जेन'बा आं थासान्दिनि फाय दासिमाव आं जाखिनि मोनदांबोदों बा मोनबोदों दा बेखौनो नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै आंबो बारा गोबावनि नङा नालाय नोंथां। औ दा ओ जोंहा इन्टारनेट बुङोब्ला मोनसे आ फुरा दुनिया बा फुरा वर्ल्डखौनो मोनसे गामि फिसाजों समान खालामनायखौबो जों खालामनाय बायदिखौ जों मोनदों आरोना नोंथां।
जोंहा मा होनो गोबां गोजान गोजान जायगानि दाब दाब जायगानि मानसिफोरजों माने इन्टारनेटनि गेजेराव जों गोबां ओ लोगो मोनो आरो बेफोरजों लोगो दिगि जानो हायो बिसिनि माखासे रोंगौ खानथिफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो बेफोरबायदिखौ जोङो आ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मोनजोबो होननानै बुंनो हागोन दा मा होनो जोंहा गोदोनि समाव ओ जिबायदि जेन'बा फालांगिनि बिथिङाव सोलोंनायनि बिथिङाव आबाद मावनायनि बिथिङाव अबा दावबायनायनि बिथिङाव बा खौरां दैथायनायनि बिथिङाव दा बैफोरो माने एसे जौगाबाय आरो दा इन्टारनेटआ जोंनि मा होनो समाजाव मा नैबे सलिबाय थानाय मुगायाव जोंहा इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो गोबां जौगानाय आरो सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय गोबां गोरलैयैनो जोंनि जेन'बा थासारि ओ जों सोलिफुबाय थानाय बे जोंनि माखासे मावनांगौ हाबाफोर इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां गोरलैयैनो मावफुंजानायखौबो जों नुनो मोनदों
औ औ नं' नङा
जोंहा सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंनाय सोलोंथाइ सोलोंनो हानायखौबो जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां जोंहा गोदोनि समाव जिबायदि जोंनि फरायसालियाव फोरोंजानाया माखासे माखासे सोलोंथाइफोरखौल' सोलोंनो मोनोमोन आ जि जोंखौ फोरोंगिरिया फोरोङोमोन दा बैफोरखौल' जोङो सोलोंनानै थानो गोनां जायोमोन आरो माखासे बाहेरा गियान बा माना नांबावगौ जानाय सोलोंथाइफोरखौ जेन'बा मोननो हाया दा बेफोरखौनो जोंहा मा होनो फुरा दुनिया बा फुरा वर्ल्डनि माखासे सुबुंफोरनि रोंगौथि फोरखौबो जोङो मा होनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो सोलोंनानै लानो हानायखौ जों मोनबाय आरो ना गोदोनि समाव जोंहा मा होनो ओ गोबां सुबुङानो माने फरायसालि थांनानै आरो बिदिनो ओ लेखा फरायनानै बिजाब फरायनानै बेल' माने गियानखौ मोननो हायोमोन आरो दानि जुगाव जेन'बा जों न'आव थानानैनो लेखा बिलाइ बोलायालासेनो फरायबाय थानानैबो जोङो माने म लेखा बिलाइ बोया बोलायालासिनो फरायालासिनो थानानैबो जोङो माखासे गियान आखल सोलोंथाइ पिदिफोरखौ जोङो लानो हासै गोदोनि दानि ओ सुबुंफोरा माने बिदिनो सब बिथिङावबो जौगानायखौ जों मोननो हादों आर ना आबादनि बिथिङावबो दा जिखुनु आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गोबां जायगानि बा गोबां दाब दाब हादोरनि माखासे समायना नुथाय बा बिदिनो थासारि बिसिनि रां खावरि आरो जोंना बिसिनि फालांगियारि बिसनि लाइ स्ताइल बैफोरखौ माने इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो नायनानै नुजोबो बा सोलोंनानै लानो हायो आरो बेवहायथ' जोंहा मा होनो गोबां सुबुंफोर थायो जोंहा ससियेल मिडियायाव बा इन्टारनेटनि गेजेराव गोबां सुबुंफोरनि माखासे रोंगौथि गियानफोर माने आपल'ड खालामनाय थायो भिडिअफोर दा बैफोर भिडिअफोरल' नङा जों बिसोरजों रायलायलायनोबो हायो मोखांजों मोखां फेस टु फेस रायलायलायनानै गोबां रोंगौथिफोरखौ जोङो सेयार खालामलायनो हासै आरो सेयार खालामनानै नोंनि रोंनायखौ गुबुननो होनाय गुबुननि रोंनायखौ आं लानाय दा बेफोरबायदि सोलोंनानै जोङो गोबां सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगानायखौ नु नुनो मोनदों बेजों लोगोसे गावनि माखासे रोंगौथिफोरखौ गावखौ जौगाथाय लाबोनो हादों। दा जोंहा गावखौ जौगाथाय लाबोनाय माने जोंनि समाज जौगानाय आरो। दा गावखौ जेब्ला जौगाथाय लाबोनो हागोन अब्ला बे सुबुङा माने समाज जौगानायाव माने मोजाङै हाबा मावलांनो हागोन आरो खामानि मावलांनो हागोन बिदिनो जोंनि समाजा माने गोदोनिफ्राय साबसिन निफ्राय हामसिन गोख्रोंसिन जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे जोंहा गोबां दंबावो दा नोंथाङाबो फंनैसो एसे इन्टारनेटनि बागै फोरमायना होदो जाय एसे हायो।
अ' जागोन नोंथां।
उम उम।
दाथ' नोंथां इन्टारनेट होनोब्ला जों मिथिखायो जोंनि माने सानफ्रोमबो जिउआवनो बाहायबाय थानाय जायो जोंहा इन्टारनेटखौहाय। आथिखाल मुगायाव जोंहा मा सोरांनायनि सिखारनायनिफ्राय उन्दुजासिमाव जों साफ्रोमबो सुबुङानो माने इन्टारनेट खौ बाहायो आरो। आरो इन्टारनेटआ आथिखाल मुगायाव हाय माने गोबां गोनां जानानै फैबाय आरो। मानो होनोब्ला जोंहा आथिखालनि मुगायाव इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो माने खामानि मावो आरो। आरो बेबायदिनो जों बुंनो हायो फरायसाफोराबो आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटनि हेफाजाबजों हाय माने सोलोंनो एबा फरायनो हायो आरो गोरलैयैहाय। मानो होनोब्ला आथिखाल मुगाया इन्टारनेट मुगा जोंहा। बे मुगायावहाय माने सुबुंफोरा माने इन्टारनेटनि सायाव सोनारनानै सोरबा बायदिया रां आरजिदों सोरबा बायदिया गावखौनो माने गोबां पेमासबो खालामना लानो हादों एबा मुंदांखाबो खालामना लानो हानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। सरासनस्रायै जों गोरलैयै रां आरजिनाय होनोब्ला जों इन्टारनेटखौ बुंनो हायो। मानो होनोबा जोंहा, आथिखाल मुगायावनो नुबाय थाबाय, नुबाय थादोंदि जोंहा मा इन्टारनेटनि हेफाजाबै जोंहा ससियेल मिडिया, जेरै इयउटुब, फेसबुक बायदिफोराव हाय माने भिडिअ' खालामनानै माखासे गावनि इसिङारि थाखोमाना थानाय रोंग'थिफोरखौ माने देखायनानै बि सोरो माने सुबुंफोरखौ माने गोसो गोजोन होनो हादों आरो मोजां मोनहोनो हानायखौ माने जों नुदों आरो बेबायदिनो बिसोरो माने गावखौ माने मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे माने गोरलैयै रां आरजिदों आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा फैसानि बेलायावबो जों बुंनो हायो, आथिखाल मुगायाव हाय मा होनो आखाइयाव फैसा लायालासिनो जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजों मबाइल फननि गेजेरजों जों माने गोरलैयै बाहायनायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो। गोदोनि मुगायाव जोंहाथ' आखाइयाव फैसा लानासो बाहायनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव हाय जोंहा मा मबाइलनि हेफाजाबजोंनो माने इन्टारनेटनि गेजेरजों फैसाखौ जों माने गोरलैयै हाय होनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। आरो जोंहा इन्टारनेटनि हेफाजाबजोंनो न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय न'खरनि फेमिलि एबा माखासे सुबुंफोरजोंहाय माने गोरलैयैनो खौरां ला-लानो आरो हरनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। बेबायदिनो जोंहा न'आवनो थानानै गुबुन हादरनि समायना रमायना सावगारि आरो बैफोरनि थासारि आरो बैफोराव थानाय सुबुंफोरनि सोमोन्दै जोंहा इन्टारनेटनि हेफाजाबै न'आवनो थानानै मबाइल फननि गेजेरजोंहाय जों माने नायनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो आथिखाल मुगायाव आरो सुबुं फोराबो बैफोरबायदि नुथायखौ नुनानै माने इन्टारनेटनि हेफाजाबै माने बिसोरो नायनानै गाव गावखौनो माने सोलाय होनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। बेबायदिनो बिसोरो माने इन्टारनेट बाहायनायनि गेजेराव माने गोबां जौगासारदों आरो। आरो फरायसालिफोरनि बेलायावबो जोङो नुनो मोनबाय आथिखाल मुगायाव जोंहा इन्टारनेटनि हेफाजाबजोंसो फोरोंनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। मान इन्टारनेटनि हेफाजाबजों बिसोरो फोरोंगिरिफ्रा न'आवनो थानानै फोरोंहरनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेबायदिनो फरायसाफोराबो नो थानानै मबाइल फनजोंहाय बिदिनो क्लास लानानै फोरोंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो, आरो फरायसाफोरा इन्टारनेटनि हेफाजाबजों गावनि गोसोआव जा सोंलु सिखांदों बैफोरखौहाय गुगोलावहाय सोंनानै माने गाव गावनि नायखौ मोननो हानायखौ नुनो मोनदों आरो। इन्टारनेटा जौगानाय लोगो लोगो जोंहा फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायखौ जों नुनो मोनदों। बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव खारि एबा सावगारि दैथाय हरनो थाखाय गोदोनि समावहाय गोबां लायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जों सानसेनि गेजेराव दसेनो जानायखौ नुनो मोनबाय आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समावाबो जाबाय दोनथलायनोसै नोंथां।
औ जागोन नोंथाङां जागोन औ।